हेलौ नोंथां? ओ औ खोनादों ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां। ओ नोंथांनिसिम कल हरनाय जाहोनानो जाबाय
नोंथांनि सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ। नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। ओ नोंथांखौ कल खामनाय जाहोनानो जाबाय आं मोनसे गोनांथि आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे होनो हागोनना?
औ हागोन थारैनो नोंथांनो आं होनो हागोन।
औ बै आयदायानो जाबाय जोंनिया डक्टर डक्टरा जोंनि जिउआव माबायदि हेफाजाब होनाङो एबा मानि थाखाय गोनांथि बैफोर आयदानि सायाव खोथा सावरायगोन।
औ-औ थारैनो।
ओ सासे डक्टरा जोंनि जिउआव मानो गोनांथि होनब्ला जों ओ माइबा मोनसे बेरामाव गोग्लैयोब्ला एबा माइबा मोनसे ओ देहानि उसुबिदा जाब्ला जों ओ डक्टरखौ नांगौ जायो नङा होनब्ला?
औ थारायनो नांगौ।
बै डक्टरासो जोंनि देहा सोलेर एबा बायदिसिना जोखोम जानायखौ ओ थि खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ-नंगौ।
बै थि खालामनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि ओ देहानि उसुबिदा एबा जोंनि देहानि सोलेरनि बेराम बायदिसिना ओ बेरामाव गोग्लैना थानाय सुबुंफ्रा मोजां जानो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ सासे डक्टर जानोब्ला बै सुबुं रैखाथिगिरि जानोब्ला जों ओ गावनि एबा गाव गावनि जिउआव गोबां ओ दा ओ गोबां फरायनायजों लोगोसे एबा गावनि खस्थ'जों लोगोसे जों दावगालांनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ नंगौ।
ओ बै फरायनायनि गेजेरजों जों गोबां खस्थ'बो मोनगोन बै खस्थ' मोननायनि गेजेरजोंनो जों सासे मोजां ओ फरायसा जानानै एबा गेदेर मानसि जानानै जों ओ डकथर डक्टरनि लाइनखौ फरायलांनानै जेब्ला सासे ओ जों देहा फाहामगिरि जाहैनो हायो अब्लासो जों ओ डक्टर मुंखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ थारैनो
ओ जेब्ला डक्टर डक्टर जानानै नों नों सासे सुबुंनि जिउखौ एबा देहा फाहामनानै थि खालामनो हायो अब्ला बै डक्टरनि ओ गोसोखौ गावनि गोसोखौनो जोबोर गोग्गानाय मोनगोन नङा होमब्ला नों
औ नंगौ
बै डाक्टरनि जोहैनो जों जोंनि देहा सोलेर बायदिसिना ओ जखम जानायफोरखौ जों देहा फाहामसालियाव थांनानै बै डक्टरजोंनो जों फाहामजायो एबा जोंनि देहाफोरखौ गोग्गो खालामना लानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ दा दानि जुगावल' नङा गोबां ओ आगो आगो बोसोर सिगांबो जों डक्टरफोरखौ बेबायदिनो ओ सुबुं फोरनि जिउ रैखाथि एबा जखमफोरखौ जों मोजां खालामबोबाय थानाय नुनो मोन्दों नोङा होमबा नोंथां
नंगौ न
नाथाय आथि नाथाय गोदोनि दिनाव जों बेबायदि ओ गेदेर गेदेर एबा रोंखा राखासिन डक्टरफोरखौ जों नुनो मोनामामोन खायफा ओनसोलाव खासे खानैल' डक्टर थायोमोन मानो होनबाबो ओ बै समाव जोंनिया बारा सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव ओ गोबां सुबुङानो ओ डक्टर जानो हायामोन एबा मोजां सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय जों डक्टरखौ फरायनो हायामोन नोङा होमबा नोंथां?
नंगौ
नाथाय दानि जुगाव ओ गोबां फरायसा ओ फरायसालिफोर ओंखारबाय एबा गोबां टेक टेक्न'ल'जि एबा मबाइलफोर ओंखारबाय बैफोरनि जाहोनाव जों बै डक्टर लाइनखौ फराय लांनानै जों ओ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों सासे डक्टर जाहैनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
जेब्ला ओ डक्टर जानानै सासे सुबुंनि जिउखौ जों रैखाथि खालामनो हायो। अब्ला बै डक्टरखौ जों जोंनि इसोर महरै ओ सानना लायो नङा होमबा नोंथां डक्टरानो जाबाय जोंनि इसोर मानो होनबा बैसोरो ओ जों सुबुं माहारिनि एबा गावसोर न'खरनि सासे मानसिनि जिउखौ रैखाथि मोनहोयो एबा सासे गथ' जोनोम जानायावनो बै डक्टरनि गोनांथि जायो डक्टर गैयामोनब्ला जों आलाय सिलाय जागौमोन। नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो
औ बिब्दिनो डक्टर फोर गोबां गावसोरनि मेलेम बाहायनानै जोंखौ रैखा होनो थाखाय गोबां गावखौनो खस्थ'नि गेजेरजों ओ सामलायलांनानै सासे सुबुंनि रैखाखौ रैखा खालामहैयो नङा होमबानोथ' नोंथां?
औ नंगौ
ओ बिदिनो नोंथाङाबो आंनो डक्टरनि एबा देहा फाहामगिरिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थारैनो आंहाबो सम दङ नोंथांनि सायाव फोरमायना होनो थाखाय। दा आङो डाक्टरनि ओ बागै बा एसे फोरमायना होगोन दा ओ डक्टरा जाबाय ओ सुबुं समाजनि सासे बयनिख बख्रुइबो गोनांथार आरो मानगोनां सुबुं नङा होमब्ला दा बैसो डाक्टरा बेराम बेरामिफोरनि सावस्रिखौ नाय माने ओ नायनाय आरो राहा खालामनायनि खामानि मावो दा डाक्टरफोरखौ माने ओ बुहुमाव जोङो नैथि इसोर होननानैबो बुंनांगौ मानो होनोब्ला बैसोरो थै फनायनि लामासिम थांनाय मानसिखौबो माने गोदान जिउ होफिननो हायो। दा माखासे डाक्टरफोरनि गाहाय खामानिया जाबाय बेरामिनि बे दामखौ दिहुननानै उफ्रा मुलि होनाय बा बिसोरो नायबिजिरनाय दा बैसोर हस्पिटाल बायदिसिना बायदि बायदि क्लिनिक एबा गावनि न'आव थाबथानानै सान हर खामानि मावो। दा बेनि गेजेरजोंनो बैसोर डक्टरफोरा अखा बा अख्रां ओ बार सान अरन बायदि बायदि जेब्लाबो दा क्टरफोरा गावनि जिउखौ खाथियावनो दोननानै सुबुं फोरनि जिउखौ बासायनो थियारि थायो दा मुलुगाव बा मुलुगनां महामारिया एबा बायदिसिना खैफोद आफोदनि समाव डक्टरफोरनि बिफावा बयनिख्रुइबो गोजौसिन जायो नङा होमब्ला?
औ
दा बेनि गेजेरजों जोङो सासे ओ मोजां डक्टर जानो थाखाय माने ओ जोङो मा होनो बेखौ ओ फरायनायानो बुरजा नङा होमब्ला दा
औ
ओ बिखौ जोङो गोथौ ओ साननाय थानाया गोनां दा बैसोर ओ बेमारिफोरखौ गोजोननाय आरो फोथायनाय होयो बा दा क्टरनि ओ ओ मिनिस्लुनाय महर आरो गोजोननाय माने ओ गोजोननाय ओ दिन्थिनायानो बेरामिनि ओ मोनसे ओ बेरामखौ फाहामथारनो हायो बा डाक्टरफोरनि सिबिनाया बा समाजनि थाखाय अनसायजाथाव दा बेसोरनि अन थाय गैयि खामानि बा ओ बायदिसिना ओ सुबुं समाजा साख्रे बाख्रे जागोन दा बेखायनो जों दा क्टरफोरखौ मान होफिननांगौ आरो बिसोरनि ओ बिफावखौ जोङो गनायनांगौ। बा डाक्टरफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार नियम बा खान्थिफोरबो थायो नङा होमब्ला दा जिउ बासायनाय गाहाय नियमफोर बा जिउ बासायनाय। बा बयनिख्रुइबो सिगां बेरामिनि जिउ बासायनाया डाक्टरनि गाहाय बिबान दा समान सानलायनाय बा जोंहा बेवहाय ओ जाति बा बायदिसिना धोरोम थाखो एबा रां रु फा ओ नाया जासे बा नायालासेनो बयखौबो समानै ओ फाहामनांगौ सासे डाक्टरा। बा रैखाथि बा बेरामिनि बेराम आरो गुबुन खोथाफोर खौ जोङो गुबुन मानसिनो खोन्थानाया ओ मोनाट आरोना बियो दा गनायथि बा जायखिजाया मोजां एबा खैफोद गोनां फाहामनायनि सिगां ओ बेरामि एबा न'खरनि गनायथि लानाया गोनां। नङा होमब्ला खोनादोंना? औ। बा नंखाय रैखा मानिनाय सासे डाक्टरनि बा रांनि ओ माने रांनि आंखालाव बा रांनि आखाइयाव। थांनानै ओ थानाय थांनानै माने नंखाय मुलि एबा ओ आथोन दिहुननाय खामानि मावनाय बेफोरबो माने ओ माना दोङो आरो। दा जोङो ओ जोंहा डाक्टर जानो थाखाय फरायनो गोनां माखासे गाहाय आयदा आरो फरायसालिफोरखौओ बा आं बुंनो हायो बा जोंहा मा एम बि बिएस बा एम बि बिएस नि गाहाय आयदाफोर। दा जोङो एम बि बिएस होनना बुङोब्ला जोंहा एनाटमि दा सुबुं मोदोमनि दा थाय आरो अंग'फोरनि सावरायनाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंहा फिजिअल'जि बा मोदोमनि अंगफोरा बोरै खामानि मावो बेखौ फरायनाय। आरो दोङो जोंहा बाय बाय'के मिस्ट्रि। दा मोदोमनि जायखिजाया रासायनिक खान्थि आरो मुवाफोरनि फरायनाय नङा होमब्ला!
औ।
दा जोंहा औ ओ पेथलजि दङो बेरामफोरनि जाहोन आरो मोदोम मोदोमनि सायाव माने बेनि गोहोमखौ बिजिरनाय। दा आरो दंबावयो जोंहा बे ओ फार्मकल'जि दङो दा मुलि एबा बा बायदिसिना ओ असद अ मुलि बा अखुदनि दाथाय आरो खामानि मावनाय खान्थि दङ। माइक्र'बायल'जि दङ। बायदिसिना एम्बु बा भाइरास आरो गुबुन बिजिरख'आरि जिबफोरनि सावरायनाय थायो। दा ओ फरेनसिक मेडिसिन दङ आयेन आरो बिसार खा न्थिजों सोमोन्दो गोनां सावस्रि फरायनाय दङ। दा बेनि गेजेरजों जोंहा ओ बाय' माहोनो बाय'ल'जि बा जिब बिगियान ओ आरो दोङो मा। ओ केमिस्ट्रि रासायनिक बिगियान आरो दोङो मा ओ फिजिकस ओ फदारथ बिगियान। दा बेफोर माखासेया दङ। दा जोंहा नोंथां ओ जोबनायाव आं एसे बुंबावनो ओ सानदों ओ आबहावायानो जोंनि जिउ बा आबहावाया गोगो थाब्लासो सुबुं समाजा गोग्गो आरो ओ गोजोन जिउ ओ थांना थानो हागोन नङा होनब्ला! खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बे आबहावाजों लोगोसे माने सासे डाक्टराबो माने गोजोन ओ माने गोसोखौ गोजोन लानानै ओ मोनसे ओ सासे सुबुंखौ ओ रैखा खालामनो हायो नङा होमब्ला! बा ओ जोबनायाव आं खेबसे बुंबावनो सानदों डाक्टरफोरनि सिबिनाया समाज थाखाय अनसायजाथाव बा बिसोरनि अन थाय बिखा गैयालासेनो खामानि एबा बायदिसिना ओ सुबुं समाजा माने साख्रि बिख्रि जागोन बेखायनो जों डाक्टरफोरखौ मान होफिननांगौ आरो बिसोरनि बिफावखौ गनायनांगौ बेजों लोगोसे जोङो ओ रोजा रोजा साबायखर बावहरनांगौ दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां!
औ
औ समाबो जाबाय दा जोंहा नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोर गोजोननायबो मोनबाय
औ बिदिब्ला गोजोनबाय नोंथां
औ एसे थ'नोसै